हेलौ औ नां थांजों प्रफिटनि बागै रायलायजागोन ना
औ रायलाय जागोन
हो
टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों नोंथाङा
आङो दायो नोंथांनाव नारजि ओंख्रिनि बागै रायलायनो सानदोंमोन
जायखिजाया बर'नि ओंख्रि आरो न
बर'नि ओंख्रि
औ नारजि ओं ओंख्रिखौ नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो नारजि ओंख्रि बुंब्ला मा बुजियो
नारजि ओंख्रि होनोबा
औ
जोंनि बर'नि माबायावथ जेनेबा फाथो फोबाय फाथोनिफ्राय जोङो ओ फोराननानै बिलाइखौ खानानै फोरानना लाग्रोयो
औ
बेनिफ्राय जोङो गोरान जाबाय बिलाया राननायनि उनाव जोङो बेखौ ओंख्रि संनो लानाय जायो
औ
नारजि नारजि नारजि सङोबा जोङो ओ खारै खारै होनोबा जोङो थालिरनिफ्राय बानायनानै लानो हायो खारैखौ
औ ओरै ओरैनो मा माजों जानाय जायो नारजिखौ
नारजिखौ जोङो ओरैनो अमा बेदरजों सङोबा
औ बेनिफ्राय अमा दाउ अमाजों बांसिन मोजां जायो आर
अमाजों बांसिन मोजां जायो गोथावसिन जायो आरो
गोथावसिन जायो ओरैनो अनला खा खारिखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मा माजों बांसिनै जाना मोजां जायो गोथ
अनला अनला संनोबा जोङो ननि माइरं नांगोन। ननि माइरंखौ जोङो अन अन सौनानै लाग्रोनांगोन सिगां अनला ओंख्रिया दाउ बेदरजों बांसिन गोथाव जायो
दाउ बेदरजों
दाउ बेदरजों गोथावसिन जायो बेलेगजोंबो जानो हागोन औवा मेवाइ औवा मेवाइ जोंनि बरनि बरनि अनला ओंख्रि होनोबा औवा मेवायबा साबसिन जायो
औवा मेवाइजों ओरैनो खारै खारै जायोना मैखि जायो बांसिनै
ओरैनोथ फ्राय अनला ओंख्रियाव जेनेबा खारै औवा मेवाइजों सङोबाबो खारै होथार होथारनांगौ आरो नङाबा औवा मेवाइखौ मैखिबो जायो मैखिबो जाजायो नङाबा जोङो औवा मेवाइ बे रुखिनानै आसारबो बानायो आसारबो आं ओरैनो औवा मेवाइखौ अनलाजों गोथावसिन मोनो आङो
औ खारै ना मैखियाव मोजां मोनो
खारै खारै खारै खारै होबासो गोथाव जायो अनला ओ अनलाजों औवा मेवाइ खारै होबासो गोथाव जायो माने
ओरैहाय नोंथांमोननि एरियाजों ओ बांद्राय खारै जाया होननायसो खोनादोंमोन
जोंनिथिं जायो खारैआनो जोङो खारै बेखौनो जाजोबो माने फ्राय बर औ जों ओरैनो मैथायावबो जों खारै होयो
मैथायाव होयो न बेखौ आङो गोदान गोदान खोनाबाय आरो
मैथायाव मैथा गोखैयाव खिन्थु गोखायाव जोंनिया खारै होआ
औ खारै होआ
ओ गोखैयाव माने गोखै बांद्राय अबेबा गामिनि मैथायाथ बांद्राय गोखै जायोना अ आ बे गोखै जाबा माने बाह एसे खारै होना होयो आरो
औ थिगनो दं दे बाखि बेनिफ्राय बै बैसागु जानाय बैसागु जानाय दिंखिया फस्ला बेफोरखौ मा सिस्टेम जायो
दिंखिया जोंनियावथ ओरैनो गोदो नआवनो दिंखिया थायो दिंखिया दिंखिया उम बिथिं थालिर फस्लाजों अमा बेदर बैसागोफ्राव थालिर फस्लाजों अमा बेदर सङो दाउ बेदर
औ बे हाल जांख्रा टाइमाव माने बै सबाइ ओंख्रिजों दाउ बेदरजों लांबा बांसिन मोजां जायो आरो
हाल जांख्रा सबायजों दाउ उ बरनि फेभरेट ओंख्रि
ओ ओ फेब्रेट ओंख्रि सबायजों दाउ बाद बा औ बे मोजांसिन जायो आरो लकेल दाव बेनिफ्राय बै नोंथांमोननिथिं दिंखिया जानायखौ बे बैसागो टाइमावल जायोना गुबुन समावबो जायो
बे सिजोन दिंखियााया सिजोनावल जाजायो बेयो जिखुनु दा नैबे सिजेनाव बा मोजां जायो बेलेग सिजोनाव जायोबा बियो मेनल'ल' जायो सिनिङाव औ औ दिंखियाबो दिं खियाबो सिजोन दङ जायोबा सिजोनाव जायोबा मोजां आरो। बेलेग दिनाव जायोबा मा जायो ओ बेलेग दिनाव जायोबा मा जायो बांद्राय मेनलाला जायो आरो।
औ। अब्ला बै ओ फस्लाखौलाय फस्लायाबो सिजोन थायो नामा?
थालिर फस्लाया सिजोन थाया बेयो।
बेखौ जाजायो न'?
बेखौ जाजायो एनिटाइम
गुबुन गुबुन समाव जा
गुबुन गुबुन समावबो जाजायो बेलेग दिनावबो जाजायो।
ओरैहाय ओ‌ फस्लाखौ बांसिनै मा माबे थालिर बिफांनिफ्राय बांसिन जानाय जायो?
थालिर आथिया आथिया थालिर होनो बेखौ।
औ आथिया थालिरनिफ्राय बांसिन
आथिया थालिरनिया माने गोथावसिन जायो आरो।
औ गोथौव
आथिया ओइथिं ओरैनो अमरित सागर होनगोन। अमरितसागरनिखौथ' फ्रायानो जाया बांसिनानो। मोन थारियाव बाहायो आरो।
मोनथारियाव बाहायो ओ बेनिफ्राय ओ औ बेनिफ्राय बै ओ फस्लाखौबोथ' बेखौनो जाबाय। दिंखियाखौथ' नों टाइमावल' जाबाय बाद बाखि थास'नि नों नोंथाङा ओ मा मा जिनिसखौ जायो एसे बुंनो हागोन नामा?
थास' ओरैनो थास' आयथिं थास' थास थास'आथ' अनेक थास' बेदर दङ थास'आ आसिनि थास'बो दङ थास'नि बिथोराव आं फ्राय थास'खौनो मोजां मोनो खिन्थु आङो थास' बिसं बर'नि
थास' बिसं माने बे बिथरायखौनो होनदोंना?
बिथराय थास' बिसं माने बि थास' बिथराय।
औ बे गिदिर गोरलै
गोरलै गोरलै बेबोथ' बर'नि भेब्रेट मैगं।
बे भेबरेट आरो
भेब्रेट बिबाराथ' बिबार थायै खाबाय आं थास'नि बिथोराव थास' बिथराइखौ जाया आरो माने ओरैनो थास' बिथ'रि थास' बिथ'रिखौ आं ओंख्रिखौ आं जाया माने
औ ओ‌ भेब्रेटइटआ नोंथांनिया माया होमबा? बांसिनै मोजांसिना साबसिन मोननाया
जोगोनारजों दाउ।
जोगोनार जों दाउ बाबरे औ। थिगैनो दङ नोंथां बे आरो थास' बि नङा थास'नि गेजेराव होनदों थास'नि गेजेराव बबे मोनेसेखौ साब
थास'नि गेजेराव आङो आसिना थास' होनोना आसिना आसिना थास' ना मा होनो बे बेदरा?
बिबार बेदर ना थारा देन्था।
ओरैनो आङो माबा ओ माबाखौ बेदर थास' बेदर औ। थास' बेदर नङाबा थारुन थारुनबो दङ थारुनबो होनजायो।
औ थारुनबो जायो बे गेदेर गेदेरा। औ बेनिफ्राय बे हाग्रानिखौ जायोना जाया नोंथाङा
आं हाग्रानिखौ जाथ'वा आं मोजां मोना माने।
औ हाग्रानियाबो एसे हाग्रानियाबो जायो नाफोरजों संनांगोन।
बेबो हाग्रानियाबो बेदरा मोजां। मोजां संनो रोङोबा खिन्थु माबायाबा मानो बियो बेबो बर'नि जोंनि माबायाव थास' बे हाग्रानि थास' बेदरखौबो बुहुत जायो माने बहुद बाहायो।
आरो बे थास' संनायावबोथ' गोखै होनांगौ खोमाना।
थास'आव गो खारहैखोना।
औ माननायाव जेनेबा बिबारफोर संनायाव एसे गोखैला
अ अ थास' बिबारावथ' मैथा गोखैखौ होथारनांगौ माने
औ बे
मैथा गोखै होयोबा गोखै होबा मान गायो आरो दानगारो आरो माने माननायखौ
दा-दानगारो ओरैहाय नोंथांमोननि थिं ओ ओ माबे ओंख्रिखौ बांसिन जानाय जायो? बर' हारि हिसाबै।
जोंनियावथ' बेनो फ्राय बेयो सबाय अनला आं बेलेगनिखौथ' मिथिया आं खिन्थु न'आव जोंनियाव बांसिन बाहायनाय जायो। अनला, सबाय
उम बाद बाखि गुबुन गुबुन गुबुन दालिसालिफोरखौ नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना?
दालि जायो। दायलि मोजां दालियाबो जाजायो दालिखौथ' मानसिया जाथारनांगौ। दालि दालिया भिटामिन दङ।
औ औ जोंनिथ' नोङो सान बो अला खारै दाउ
बेखौथ' संबाय थानो हाया? जोंनियाव बांसिन बिदिनो दा ओरैनो जोंनि दा बा फ्राय जोंनियाव बांसिन आलु दालि,
ओं
बेफोरनो आरो
थां ओ नोंथाङाबो सोंजागोन आंनाव माबा सोङनोबा
नोंथांनि फ्रेभरेट ओंख्रिया मा?
औ आंनि फेभरेटआबो बेनो आङो बांसिनहाय थास' बिबारखौ मोजां मोनो आरो थास' बिबारजों अमा बेदर बेखौ मोजां मोनो। औ बाद बा कि आङो बै दालिफोरखो एसे खारै संबाबो मोजां मोनो आरो आं थावनिफ्राय साबसिन मोनो दालिखौ खारै स संनानै ना होयोबा बेजों लोगोसे बे मैद्रुफुलखौ होयोबा एसे साब ओ खान्थाल बेगरनि टाइम नालाय बे खान्थाल बेग औ खान्थाल बेगर जों ओइ मैथाजों दालिजों माने दासो जास ओ जास्ट संबाय थादों आरो जाथ'वाखै बे आंनि फेभरेट आरो मोनसे अ बे बे समनि मोनसे फेब्रेट खान्थाल बेगर औ गोथाव आरो बे ओ खान्थालखौथ' गोरलै समाव जायोआनोना नोंथां नङा होमबा बे गोरलै समाव खौ मोजां मोनो बाद बाखि ओमफ्राय मोनसे दंबावो फेभरेट बे मैखुन
मै-मैखुन मैखुन मैखुन बरिया मैगं बिथ' मैखुन मोनबाथ' आरो जेबो मैगंखौनो नांखाला बर'नो।
औ जेबो मैगंखौनो नांला मैखुनावबो माने खायसेया मैथा ओरै होनाय जायो आरो न'?
होयो होयो मैथा होयो माने जास्ट माने
ओ नोंथां ओ आंहाबो समा जाबाय। नोंथाङा दोनथ'दो दो जोङो मालाबा सम मोनबा मोजां रायलायबावनो सै न' औ नोंथांदो रायलायना गोजोननाय थाबाय। औ दे।